हेलौ नोंथां
हेलौ नोंथां
अ नोथाङा खोनादना?
खोनानो मोनदों
अ अ नोथाङा मा खालामगासिनो नोथां।
दोङो
ओरैन दं न
औ
उम नोंथांनिया बारा आवासा फैयाखै नोथां।
दा खोनाबायना नोंथां?
अ उम खोनानाया खोनादों एसे लासै खोनादों आरो।
औ नोथां अब्ला जोङो मानि सायाव सावरायनाय नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना।
औ नोथां ओ जों दिनै ओ सानफ्रोमबोनि जिउनि बागै ओ एसे सावरायनो होनना सान्दों।
औ नोंथां
ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ दा ओ सानफ्रोमबोनि जिउआ माबादि सोलिगासिनो। ओ बेनि बागै ओ नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना? ओ जा ओ दासान्दि जे जेरै ओ आगोलनि दिनाव जा ओंखाम ओ मानसिफोरा ओंखाम रसा नांनो गोनां जायोमोन दासान्दि माबादै सोलिगासिनो बेनि बागै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां।
औ हागोन नोंथां। खोनादोंना नोंथां।
औ नोंथां औ दे दे होमबा बुंलाय नोंथां।
अब्ला ओ आथिखालनि जुगाव सानफ्रोमबोनि जिउआ ओ गोदोनिफ्राय एसे सोलायनो हमदों ओ मानोना गोदो जेरै ओ आबै आबौमोना जेरै दुखु खस्थजोंबाबो गावनि उदैखौ सु फुंनो थाखाय ओ दुखु खस्थ सहायोमोन दा जेरै बिब्दि बिबदिनो मोनलिया आरोना आरो बुंनो थाङोब्ला दा सानफ्रामबोनि जिउआव दा बोथोराबो दैज्लां नालाय साफ्रोमबोनि जिउआव बुंनो थाङोब्ला दा ओ आबाद आबाद मावनायाव मुखुब आरोना नोंथां औ नोंथां ओ जेराव फुङाव सिखारनानै दाउज्ला गेसेरब्लानो सिखारनानै फोथाराव थाङो हालेवनो आरो थिग बिदिनो गोबां मानसिफोरानो बिदि गाव गावनि जिउआव साफ्रोमबो दा दासान्द साफ्रोमबोनि जिउआव बिदिनो ओ सोलिगासिनो आरोना नों थां।
औ नंगौनामा नोंथां।
ओ आइजोफोरनि जिउावबो बिदिनो सोरोंनायनिफ्राय ओ मोनाजासे बिदिनो खामानियाव मुखुब थायो आरो ना नोंथां ओ जेरै ओ फुंनिफ्राय सिखारनानै ओ उम उम आइजोफोरा जेराव सिखारनानै ओ खामसालि सिला सिबो, थोरसि सुयो, ओंखाम सङो, ओंख्रि सङो आरो ओंखाम ओंख्रि संखांनायनि उनावबो फोथाराव माइ गायनो बा खोथिया फुनो थाङो। थिग बेबायदिनो ओ बिनि अखानायैबो बिदि खामानिखौनो ओ मावफिनो आरोना नोंथां सानफ्रोमबोनि जिउआव बिदिनो सानफ्रोमबो खामानि थायो आरो आइजोफोरनि आइजोफोरनि ओ जिउआवहाय
औ नंगौ नामा नोंथां?
औ नोंथां बिदिनो आइजोफोरा जोबोद खामानियाव मुखुब थायो आरोना नोंथां। जेरै ओ बुंनो थाङोब्ला बेफार बेफार फालांगि मावग्रा मावग्रा मावग्राफोराबो बिदिनो गाव गावनि नखरखौ सुफुंनो थाखाय गाव गावनि नखर नखरनि ओ उदैखौ सुफुंनो थाखाय जेराव बेफार फालांगिरि मावोमोन बिसोरो साफ्रोमबो सानफ्रामबो बिदिनो खामानि मावो आरोना नोंथां। औ थाखाय नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना, सानफ्रोमबोनि जिउआवहाय मा मा जायो?
नोंथां नों होननाय बायदिनो जोंनियाबो जोंनि ओनसोलावबो बिदिनो ओ सानफ्रोमबो बिदिनो ओ खामानि दामानि मावनानै ओ सानफ्रोमबोनि जिउखौ ओ सोलिलांगासिनो ओ नोंथा अ नोंथांमोननि ओनसोलाव ओम ओ जायखिजाया दा उम बेफार फालांगि मावनाया बांसिन ना, ना बिदि आबाद ओ फोथाराव आबाद मावनाया बांसिन बेनि बागै फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां ओ बुंनो थाङोब्ला दा जोंनि बे हालामावहाय जोंनि ओनसोलाव ओ एखेबा समान आबाद मावनाय एबा फालांगि मावनाय जेराव आबाद आबाद मावग्राफोरा आबाद मावो जेराव ओ गुबुन गुबुनबो ओ आबाद मावो आरोना जेराव मैगं थाइगंबो गायो। आरो ओ माइफोर माइ खोथियाफोरबो जेराव आबाद ओ माइ बहननो थाखाय बिसोरो ओ आबाद मावो आरो मैगं थाइगंनि बिसोरो ओ गायनानै आबाद खालामनानै बेफार फालांगिरि खालाम बेफार फालांगि खालामो आरोना नोंथां। बिदिनो बुंनो थाङोब्ला समान समान आरो
नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ नोंथां
औ नोंथां बुं-बुंनो हागोन नोंथां।
ओ बिदि ओ आबाद बा बेफार फालांगि मावनाय ओ आरो ओ बै ओम मा होनना बुङो बेखौ ओ साख्रि मावनाय
औ नोंथां।
बिदि मानसिया ओ साख्रि मावनाया खम ना ना आबाद मावनाया खम बा बुरजा बेनि बागै बुंनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां। ओ थाङला जोंनि ओनसोलाव साख्रि माव ओ साख्रि मावनाय नुफेराखै नोंथां। नाथाय ओ बिदि ओरैनो खामानि बा बेखौहाय गावनि थाखाय सु सुबिदा एसे मोजां सुबिदा जेराव हाजिरा मावनायनिख्रुय बांसिन मोजां बिदि सुबिदा लानायखौ नुदों आरो ना नोंथां। नाथाय बिदि साख्रि मावनायखौ नुवाखै जेरै ओ ओ फोरोंगिरि बिदि मावनायखौ नुदों नोंथां फोरोंगिरि आरो जेरै बि बिदिनो ओ कम्पिउटारफोर सिखायो जेरै बिदि बिदि फोरोंगिरि नुदों आरोना नोंथां जोंनि हालामाव औ नोंथां औ नोंथां। ओ नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन ना? ओ नों-नोंसोरनि हालामावहाय बिब्दि ओ सानफ्रोमबोनि जिउआवहाय ओ बिदि साख्रियाव थांनाय सानफ्रोमबोनि सो साख्रियाव थांनाय ओ साबेसेबा नुनो मोनदों नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन ना?
औ नोंथां ओ ओम जोंनि हालामाव ओ दा एसे ओ साफा सानैयानो ओ बुंनो थाङोबा ओम एसे थामाने साख्रियाव थांनायखौ नुनो मोनो जेरै ओ मास्टार साख्रि बा बायदिसिना आर्मि साख्रि बेफोरबायदियाव ओ गोबां थांनायखौ नुनो मोनो आरो दानिया ओ उन्दै एसे ओ देरफुनाय सेंग्राफ्राबो ओ बिदि साख्रि नायग्रो नांग खौ गोबां नुनो मोनो आ बायदिसिना फिल्डफोराव ओ जोंना खारथिंहयो खारथिंनानै बिदि साख्रि लानो थाखाय फ्राय हास्थायो बिदिखौ गोबां नुनो मोनो नोंथां औ नोंथां खोनादोना नोंथाङा ओ नोंथांनि बाथ्राया नांथादों नोंथां हेलौ खोनादोंना नोंथाङा
ना नोंथाङा
औ
औ नोंथां ओ साफ्रोमबोनि जिउ होनना बुङोब्ला जोङो बे